हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ
औ नोंथां औ औ औ। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथाङा आंथ' दा ओंखाम जाखां लोंखां माने
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ होनना सोंदों आङो नोंथां?
अ आङो अ माने ओंखाम जाखां ओरैनो गोलांनानै दं होनदों नोंथां।
अ अ अ ओमफ्राय नोंथांना खबरफोरा बोरै?
औ खबराथ' मोजाङानोनो नोंथां।
औ औ माने आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो माने नोंथांजों औवानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
औ माने नोंथाङाथ' मिथिखायोना औवाखौलाय औवा होनबालाय गास सैबो मिथिखायो नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
आरो जोङो औवा फोरनिफ्राय माने गोबां मुवा बेसाद बा माने नांगौ जानाय माने जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो बा जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि लाइफखौ माने इजि खालामनानै लानो हायो नङा होमबा? जेरैहाय माने ओ-
नोंथां
औ औ नोंथां औ माने आरो जोङो बे औवाफोरनिफ्राय गोबां माने ओ- माने ओ- जिरायग्रा सियार। बा ओ-उम ओंखाम एरग्रा खोस्लि बा इदिनो तुल बा ओ- बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनो हायो नङा होमबा औवानि गेजेरजों? औ आरो लोगोसे जोङो औवाजों सियार बो बानायना लानाय हायो बिसनाबो बानायनानै लानो हायो आरो लोगोसे थोरसि खुरै दोननो थाखाय जोंनि बर' बर'फोरनि न'खरावलाय जोङो गासिबो नुखादोंना। जेनेबा जोंनि बर'फोरनि न'खरावहाय थोरसिआव सि दोननो बा माबा जों जानाय मुवा बेसादखौ दोननो थाखाय जोंनो मान हेंगार। बायदिबा ओ-दोनग्रा नाङा होमबा? औ बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय जोङो बानायनानै लानो हायो आरो जोङो टेबोल फोरबो बानायनानै लानो हायो। आरो लोगोसे ओ-ओ- मा-हि- जिफोर दोननो थाखाय आलना, आरो लोगोसे एमबो बानायनो हायो लोगोसे मुराफोरखौबो जोङो औवाफोरनिफ्राय। गोबां बायदि बायदि बायदि बेसादफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ बेबादिनो आरो जोङो बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ बा जिरादफोरखौ बानायनानैहाय ओ-जोंनि बे लाइफ खुंनायखौ माने माने जोंनि बे सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब खालामनानै लानो हायो बा रांखावरि आरजिनानै लानो हायो। जेरैहाय जोङो बेफोर माने बेफोरबायदि आखाइनि हेबिट बा बिद्दाफोरा थाबोला जोंफोर माने गोबां रांफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो माने गाव गायनो गाव गायनो बानायनानै नांगौ जानाय न'खरनि मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो नङा होम बा
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बिजोंनो लोगोसे ओ बेफोरखौ बानायनानै जेनेबा जोङो बेफोरखौ बानायनो रोङोबा जोंथ' खबाय ओ ओ जेखाइ आरो सान्द्रि सियार ओ बेफोरबायदि खखा ना सानो थाखाय आरो दाथ' दैज्लां बोथोर ना आरो जेंगाय आबै जांगाय बेफोरखौ जोङो बानायनानैहाय माने बजारफोराव बा बिदिनो दखानफोरावहाय फाननानै जोङो फालांगि खालामोब्ला जोङो गोबां रांफोरखौ आरजिनानै लानो हायो नङा होमबा आरो जोङो बेफोरखौ माने बाय औ औ औ आरो जोङो ओ जोङो बेफोरखौ बायनानै आरो जोंफोरबो माने नाफोरखौबो हमनो हायो आरो जोंफोरनि बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि लाइफ खौ माने जोङो बाङाय इजि खालामनानै लानो हायो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बनाय बा बेफोरखौनायना बनायग्रा गैयाबा जोंफोरनि सालयनाय जिबनावबो गोब्राब जाहैनो हागोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो आरो ओ नोंथाङालाय बे औवानि औ नोंथां नोंथाङालाय बे औवानि बागै माबा फोर ओ खोथा मिथियोबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ ओ होमबाला
औ-औ-औ
जेनेबा जों औवा होनबोला जेनेबा जोंहाथ' औवाया बयनिबो न'आव बा खिथु उननि ओ ओ औवा बारियाव बा जोंहा खिथु न'नि खिथु उनाव बयहाबो औवाया थाखायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
आं औवा होनो थाङोबा बा ओ जों औवा होननो थाङोबा औवाया मोननै रोखोमनि नङा होमबा नोंथां औवायाथ' बिराद रोखोमनि थायो नङा नङा होमबा औवाया फिसा औमाया फिसा औवा बा बुरखा औवा होनो बे खौ आरो मोनसे थेरे औवाबो होननाय थायो नङा होमबा नोंथां
ओ-ओ-ओ आरो औवा फुरखाबो होननाय थायो मोनसे
औ-औ-औ
औ
औ औ आरो इनि लोगोसे आं नोंथांनो खिन्थानोसै जोंथ' औवाखौ मेरला माने जोङो माने नांगौ जायो नालाय जोङो औवानि बा दाथ' जो दैज्लां नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
दैज्लाङावथ' जोंहा दा ओ माइ गायो नङा होमबा स' जोङो माइ गायनायाव जोंथ' माइखौ ओरै गायनो हा हाया नालाय जोङो माइखौ खौ गायनो थाखायथ' जों फार्स्टआव खोथियाखौसो फोग्रोनांगौ नङा होमबा ओ
औ नों
ओ बेनि था खायनो जों खोथियाखौथ' जोङो फोबाय फोनानै जोङो बेखौ दा जोथोन लानो थाखाय मोसौ बा ओ बोरमाया जायैनि था आरो जों औवाजोंसो जोङो बेखौ ओ बेखौ खोथिखौ जोङो औवाजोंसो बेरा होनो दोननांगौ नङा होमबा औ आरो
औ नोंगौ नों
याव आजि दाथ' दै मोजां नालाय दाथ' नाबो मोनो नङा नङा होमबा नोथां स' बेनिखायनो जोङो ओ जेखाय जेखाइ आरो खबाइ बेखौथ' जों बिराद बाहायनाय जायो ना हमनाय नि थाखाय आरो बे जेखाइ आरो खबायाइखौबो जोङो बे औवाजोंनो हेबनानै जायो आरो ना आरो बेनि सायाव जों ओंखाम जानानै थाखाय जोङो माइरं माइरंखौ सालिनो बानाय जायो नङाबा नोंथां जोंबोला आरो जों औवाजोंनो माने हेबनानै बानायनाय जायो। जोङो दाल दाला ओ दालाखौ जोङो माइरंबा एबा औ ओ दालाबा सान्द्रि मायरं बा ओरै ओ माइरंनि थाखाय नांगौ आरो जोसानि थाखाय नांगौ नङा होमबा नोंथां जेनेबा गोसोखांदों जेनेबा जों औवा नि नंङा होमबा नोथां? जोंङो सिला सिबनो थाखाय आरो ओ आरो एसे जोङो मैगं थाइगंखौबो जोंहा मैगं थाइगंफोरा जोंहा मायबा मायबा मैगंफोरा माननाय जायो बिदि नङा होमबा नोंथां स' जोङो बे औवाखौ औवा खौ जों होनानै बे जोंनि मैगं थाइगंखौ मानबायनो थाखाय जों खालामना दोननो हायो आरोना आरो बिनि सायाव जोङो ओ जेनेबा जों नुनो मोनो जेनेबा जोङो माबा ओ ओरै ओ गस्ला लामनो थाखाय जोङो दान्दाबो जोङो ओरै ओ। औवा जोंङो दान्दाबो दान्दाबो बाना माने जायो आरो जेनेबा गोजौ गोजौ बुसथु गोजौयाव थानाय बुसथु जेनेबा गयबा फाथैयह जोंङो बे फोरखौ हानो थाखायबो जोङो दान्दाखौ नांगौ। नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जेबा जोंहा ओरै ओ जोंहाथ' न'आव जोंहा मेर्ला जिब जुनार दं नङा होमबा नोंथां। जेनेबा जोंहा जा ओ ओरै जेनेबा मो ओ मोसौआनो जाहा जेनेबा बोरमायानो जा बा अमायानो जा बा दाउ बा हांसोफोरानो जा जोंहा बेफोरखौ बेंनो थाखाय बा बेसोरनो थाखाय। खाय न' बानायनो थाखाय जोंहा मोसौनि थाखाय जेनेबा ओ मोसौनि थाखाय जोंहा जेनेबा गलि लुनो थाखाय जोंहा ओरै ओ औवाखौसो नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ।
ओ बोरमानि थाखाय थाग्रा बानायनोबो जोंहा अमानि थाख खाय बानायनोबो जोंहा जोङो औवाजोंसो बानाय जायो आरो बेनि सायाव लोगोसे जोङो जुदि ओरै हांसो फिसा जादोंबा जोंहा हांसो फिसाखौ खोबनो थाखाय बाय बिसोरखौ सैमाफोरनिफ्राय बासायनोबा ओरै दाउफोरनिफ्राय बासायनोबा सिलाफोरनिफ्राय बासायनोबा जोङो हांसो फिसाखौ खोबनो थाखायबो जोङो ओरै ओ। औवाजोंसो बानायनाय हेबग्राजोंसो जोङो बेसोरखौ औ बेफोरखौ जों खोबनानै दोनगोन ना नङा होमबा नोंथां औ आरो ओ आरो बेनि सायावनो जेनेबा जोङो मोसौफोरनि खुन्थिफोरखौ जोंना मोसौखौ जोङो ओरै खुन्थि होनानै। थाखाय जोङो बे खुन्थिखौबो जोङो औवाजोंसो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि सायाव आङो बुंनो सानदोंखि जेनेबा जोङो बिबारफोर जेनेबा जों बिबारफोरखौ जेनेबा नार्सारिफोर बानायनोबा बा समायना नुहोनो थाखाय बा जोंनि सोरगिदिं बिबार गायनोबा जोङो बिबारखौ जोङो ओ जेनेबा गायनानैल जाया नालाय जों बेखौ जोथोनबो लानांगोन नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो ओमबाय। जेनेबा ओ मोसौ बा बोरमानिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो ओ बेखौ ओरै औवाजों माने हेबनानै जोङो मोजाङैनो हेबनानै दोननांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ ओमफाय एनि उनाव आङो होननो सानदों जेनेबा जोङो औवानिफाय जोङो जानो भा औवा मेवाइ होननो बुस्थुखौबो जों मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ मोन।
औ ओमफाय बे ओ बेनि सायावनो माने। औ आं नोंथांनाव सोंनिसो नोंथाङा माने औ औवा मेवाइजों माय माबा माबि ओंख्रि जाफेरबाय नामा होननानै नोंथाङा। खिथानो
औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां आङो औवा मेवाजोंहाय औवा मेवाखौ माने आसारबो खालामनानै दोननानै उनाव जानो थाखाय जों थिनानैबो दोननानैलै दोननो हायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ दाननानैहाय औ जानो यै बेखौ जोङो अनलाबो जोङो दाउ दाउजों जानो हायो आरो लोगोसे जों बेखौ फाजिबो जानो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जों बेख फो फोरानाबो माने आस सारबो खालामनानै जोङो जोंनि माने ओ जिउआव माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जों इखो फोरानना लानानै जोङो जानानै जानोबो हायो आरो।
औ औ औ
औ दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा समाया बो जाबाय ओ दोनथलायनोसै होमबा दे ।
औ दे नोंथां । गोजोन्थों औ औ